हेलौ हेलौ
हेलौ
अ खोनादों ना?
हेलौ औ खोनादों
दोंना नोंथाङा अ दा दोनै होनबा जोंङो मा बि मानि बाथ्रा रायज्लायगोन?
जोङो हाउस उवाइफनि सोमोन्दै रायलायनि नामा
अ जागोन दे
हाउस उवाइफ होनोब्ला जेब्ला न'आव थानानै बिदिनो न'खर दैदेननाय आइजोफोरखौहा फोरमायो आरो
औ
जादों ना औ
औ खोनादों खोनादों
हेलौ हेल' हेलौ